खोनादोंना नोंथां?
खुलुमबाय नोंथां औ नोंथां खुलुमबाय।
औ गोजोन गोजोन बेलासि सिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरगोरनाय जाबाय।
औ नोंथां । थांनिसिमबो जासिहरनाय
आं दा नोंथांजों एसे ओ सावरायनो होननासो खहरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो बे बानलु आबादनि सोमोन्दै आंनो एसे साव बरनायना होनायसाय नोंथां।
अ दे बिदिब्ला नोंथां। ओ जोंहा बानलु आबाद बानायनो थाखाय गिबियावनो बारि बागान लांदां बारि बागान थानांगोन एबा गुवार जायगा थानांगोन।
एबा जोंहा न'फोरावहाय हा गैयाब्ला जोंङो सिगां राहा बायनानै लाग्रोनांगोन ओ बिनि उनाव जोङो बे हाखौहाय साफा ला खालामनांगोन। जेरै हाग्रा बंग्रा दंङोब्ला जोंङो बे हाग्रा बंग्राफोरखौहाय दानस्रांनांगोन सावस्रांनांगोन हस्रांनांगोन। बिनि उनाव जोंङो बे हाखौहाय जावग्लिनांगोन। जोंङो सानसेनो हायाबा बेखौ साननै सानथाम खदालजों जावग्लिनांगोन बा जोंङो ट्रेक्टर फिसाफोरजोंबो हालेवनानै दोनग्रोनो हायो सिगांङाव बिनि उनाव जोंङो खदालजों समान खालामनानै हायो जाय जायहा ट्रेक्टर गैया बिसोरो खदालजों जावनाय जायो खदालजोंहाय बे हाखौ जावगलि जोबनानै बेखौ। समान खालामनानै उनाव जोङो बेवहाय हासार सारनाय जायो। बे हासारखौ जोङो दखानाव बा हाथायाव लायनानै जोङो। होफैनाय जायो जाहाथे जोंनि बानलु बिफाङाहाय मोजां जायो थाजिम जायो एम्फौ अरा आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे बानलु बिफाङा। थाजिम जानो थाखाय बा मोजाङै। थांनो थाखाय जोङो गोबोरखिखौ होनाय जायो बांसिन जोङो हाथाइनि हासारबो होआलासिनो जोङो। जोंनि बे मोसौनिफ्राय मोननाय खिखौनो बांसिन होनाय जायो जोङो जेब्ला। जेब्ला हासारखौ होगोन गोबोरखिखौ होगोन अब्ला जोङो गोरानखौसो होनाय जायो। गिसिखौ होयोब्ला जोंनि बे बिफांफोरा थैलांनोसो हागौ बिनिफ्राय जोङो बे जोंनि गोबोरखिखौहाय रोगानानै लांनानै। जोङो बेखौहाय सारनानैहाय होनांगौ। जोङो बेहाय फारि फारि सारनानै होनानै जोङो बे हाखौहाय सानसे दोनथ'नाय जायो। आ बिनि उनाव जोंङो। बाजाराव थांनानै बिनि उनाव जोङो बाजाराव थांनानै। आ बानलु। फिथा बानलु फुलिखौहाय बायनानै लाबोनांगौ नों जेसेबां। गुवार ह नोंहा जेसेबां गुवार हायाव गायगोन। बिसेबां गुवार हायावहाय जोंनि बे बानलु बिफाङा थोसार जोबनाय। जोङो बायनानै लाबोनांगोन आरो नङाब्ला जोंहा जुदि सिगाङावनो फांसे फांनै। बानलु बिफांफोर दङब्ला जोङो। बे बानलु बिफांनि। फिथाइ गोमोनखौहाय खानानै जोङो फोराननानैबो दोननो हायो। फोराननायनि उनाव जोङो बेखौहाय फोराननो थाखाय जोङो। खौ सिगां बे बानलुखौहाय हाखावग्रोनानै लानांगोन बेनिफ्राय जोङो मोनसे। एबा गांसे जियावहाय। बा माबा मोनसे बुस्थुआवहाय जोङो बेखौहाय एरख'नानै बिनि बेगरखौ। एरगनानै लानानै जोंङो ओ सोदांनांगोन बेखौ जोंङो साननैसो सानथामसो फोराननांगोन गोरानैनो एबा फोराननानै दोननांगोन बिनि उनाव जोङो फोरानालासेबो जोङो बेखौहाय दडायरेक्ट गायनोबो हायो। जोंनि बे हा फोराव दखरसे हाराव जोङो बे बानलुखौहाय फोना फोनो हायो जाहाथे फुलि ओंखारो। बा सोरबा सोरबा बेबायदिनो फुलि खालामनानैहाय गायनायबो जायो नाथाय एसे एनैया जोंनि बे गुवार बागानाव थोआ।् जायनि थाखायनो जोङो बाजारावहाय थांनानै फुलिखौहाय लाबोनानै गायफै गायफैनाय जायो गायफैनो थाखाय जोङो सिगाङावनो लाबोनै बानलु फिफां। बिफांखौ लाबोनानै जोङो हाखौहाय दखर दखर बुरखांनांगोन बा जावनांगोन दखर दखर एसे एसे जाहानि जोहा बे जोंनि बानलु बिफांखौ एसे गोजान गोजान गायनांगोन खाथि खाथि गायोब्ला जोंनि। बे बानलु बिफाङा मोजां जानाय नङा मोजां जाया आ जायनि थाखायनो जोङो बे बानलु बिफांखौ गायोब्ला एसे गोजान गोजान गोजानससो गायनांगौ जायो आ बिनि उनाव जोंङो जेब्ला जोंहा बानलु फिफां गायनाया
आबुङै जोबगोन आ बिनि उनाव जोङो बेयावहाय दै होनानै होबाय थानांगौ अ जुदि जोङो दै ओ दै होआ अब्ला सान्दुं दुङोब्ला बा एखमबा समाव सान्दुङा खरा जायो अब्ला बे समाव जोंनि बे बानलु आबादा खहा जानो हागौ एबा ओ बांद्राय अखायावबाबो जोंनि बानलुआहाय गाज्रि जायो एबा बांद्राय दै होयोब्लाबो जोंनि बे ओ आबादाहाय गाज्रि जानो हागौ जायनि थाखायनो जोङो बे आबादखौहाय खालामोब्ला ओ जोङो बारा ओ दैबो होनो नाङा बेनि उनाव जोङो बेखौहाय जोथोन लाबाय थानांगौ बे बानलु बिफाङावहाय जेब्ला ओ हाग्रा रज'गोन अब्ला जों बे हाग्राखौहाय एव ओ आखाइजों फुनानै होबाय थानांगौ बा जोङो सिखाफोरजों एसे एसे ओ दाननानै होबाय थानांगौ बिनिफ्राय जेब्ला जोंनि बे बानलु बिफाङाहाय गिदिर ओ गिदिर जागोन बा फिथाइ ओंखारगोन अब्ला जोङो बे फिथाइखौहाय बाजाराव फाननानै जोङो रां खामायनो हायो बे रांजों जोङो जोंनि न'खराव गोनां जानाय माखासे आंखालफोरखौ सुफुंनो हायो आ एबा जोंनि इयुन जोलैनि फिसा फिसौफोरनि था खाय ओ बाहायनो थाखाय जोङो बे फैसाखौ दोनथुमनो हायो बेबाय दिनो जोङो बानलु फाननानै गोबां रोखोमनि जोंनि आंखाल जानाय रांखान्थियारि आंखाल जानायखौहाय जोङो सुफुंनो हायो आरो जोङो बे बानलुखौ जानायावबो बाहायनाय जायो ओ बानलुआ जाहा गोबां रोखोमनि दं जेरै बानलुबो दोन बानलु थफा बेबायदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि बानलु दङ जोङो बे बानलुफोरखौहाय ओ गायफैनानै ओ गायफैनो हायो बेयावनो आं आंनि बुंनायखौ फोजोब्बाय ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा जोंनि बे बैसो सागु ओ रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दा जोंना रंजालि बैसागुनि बागै बुंनो थाङोब्ला बैसागुआ जोंनि मोनसे दोरोङारि फोरबो बे फोरबोखौ बे फोरबोआव जोंना गुबैयैहाय जोंना रंजानाय मोसानाय बायदिखौ जों नुनो मोनो नो आरो दा बे जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोंना फालिबोबाय थानाय मोनसे जोबोद एंगार हायै जोंनि मोनसे गोनां थाथ फोरबो जेरावहाय जोंना मा जायो जोङो बैसागुखौ मा ओ बैसागु खौ जोङो मोननै बिथिङाव जोङो बांसिन फालिनायखौ नुयो जेरैहाय जोंना मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु बेफोरबायदिहाय दा जोंना मा जायो सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय जोंना गिबियावनो मोसौखौ थुखैनाय जाग्रोयो आरो ओमफाय बे मोसौ थुखैनायखौ जोंना ओ बायदिसिना फोथायनाय सिबिनाय आरो बैसागुनि सि बैसागुनि समावहाय बिसोरखौ बरायनाय बेफोरबायदि हाबाया जोंना जायो आरो दा ओ जोंना बायदि जोंना मोसौआथ' आबादजों लोब्बा थानाय मोसौजोंनो जोंनाहाय गोदो गोदाय दासो गोबां खायसे मेसिन ट्रेक्टर बायदिफोरनि गेजेरजोंहाय जोंना आबादखौ मावनायखौ नुयो नाथाय गोदोनि समावथ' जोंना बर'फोरा गावनो बोलो होना गोहो बोलोनि गेजेरजों मोसौफोरजोंनो जोंना हालेवनानै जोंना आबादखौ जोंना खालामोमोन। दा बेनिखायनो जों मोसौजों लोब्बा लानानै जों मोसौखौ जाहाथे बेमार आजार गैया जासे मोजाङै थाथों आरो मोजां जोलैनि गोबां मोसौ उजिथों बेनि थाखायनो बेखौनो मिजिं थिनानै जोंना मानसिनि बैसागु जोंबो लोगोसे मैसा मोसौ बैसागुखौबो जोंना खुंनाय जायो आरो नोंथां दा मोसौ बैसागुखालि जोंना फुङावनो मोसौखौ गलिनिफ्राय दैमा- दै ओ दैसा बिलो हाखरफोराव थुखैनो होलांनाय जायो। बे सानखालि बिसोर खौ लावथिजों बुनाय जाया आरो मानो होनबा हामा होननानै जोंना बुङो बेनि सोलाय बिसोरखौ जोंना बिबार ओ बुनो थाखाय मोखोना बिफांनि मो खोना बिफांनि दिग्लिलिथि बिबार गोनां खाथ्रि बिफां रायदों नोलो बायदिखौसो बाहायनाय जायो आरो ओमफ्राय बे थुखैनो लांनायाव मोसौखौ लाव फान्थाव आरो हालदैनि बेदर हाफ्लेनाय थुख्राजों खुबैस्रावनानै बोर सारस्रिनाय जायो आरो। रो ओफाय बे समावनो जोंना खायसे बे मोसौ थुखैनाय बा मोसौखौ बे फोरबायदि हाबाफारि खालामनाय समावहाय जोंना खायसे मेथाइफोरबो दङ'। बे मेथाइफोरखौबो रोजाबनाय जायो। जेरै आं ससे बुंनोसै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हान नजा-हानजा बेफोर बायदि होननाय जोंना मेथाइ दोङो आरो बे मेथाइखौ जोंनियाहाय खननाय जायो आरो। लोगोसेनो बे मोसौखौ थुखैखांनानै जोंना गोदोनायावहाय लाव फान्थाव हालदै थाइ खा आ दावा बिबार मोखोना बिबार बायदिनि लुबो गानहोनाय जायो आरो। लोगोसेनो गं आरो आसुगदावहाय थाव गुबैखौ बो फोननानै होनाय जायो। बेनिफ्राय हांगार आरो अन गुन्दैजों मोसौनि बिगुराव फा ख्राय-सिख्रायै दागो होनाय जायो आरो माने बेबादि खालामब्ला हप्तासे मोसौफोरा हाग्रा बारिफोराव थाहैब्लाबो हाग्रानि जुनारफोरा जेबो खहा खालामनो हाया होननानै जो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा सानो आरो बिनिफ्राय मोसौ थुखैखालि मोसौखौ जोंना उदाङै हगारनाय जायो बिसोरखौ माने दुरुंजों खा खानाय जाया आरो। बे सं ओमफाय संख्रान्तिनि मोसौ बैसाग सागुनि मोना बिलि समावहाय जोंना गलि-गलियावबो बे मोसौ गलियाव मोसौ खाग्रा गलियाव जोंना बाथि सावनानै मोसौफोरखौ बरायनाय जायो आरो। बिदिनो बिसोरखौ जोंना ओ मोनसे गोदान दि-दुरुं लाबोनानै बा गोदान फागा लाबोनानै बे गोजामखौ गारनानै गोदानखौ खानानै होनाय जायो आरो। बे मोसौ बैसागुआ लोब्बा थानाय मोनसे आयदाया जादों जोंना खुंगा जानाय बेखौ जायगा जायगा गा गोखा-गोखै जानायबो होननानै बुङो आरो खायफा जायगायाव बेखौ संक्रान्तिनि मोसौ थुखै खालिनो जायो। नाथाय खायसाफ्रा बैसा गोनि स्नि सानावसो जानायखौ जों मोनो आरो नोंथां जेरैहाय जोंना ना, बे दर बायदिसिना एन्जर, अमा बायदिफोरखौ लानानै बेदर लानानै बा बारिफोराव मोननाय जोंनि गामिनि लामाफोराव मोननाय बायदि गोखा गोखै मैगंफोरखौ खानानै बे जोंना बेखौ जानाय जायो आरो बिदि जाब्लालायनो जोंनि देहायाव था थानाय बेमार आजारफ्रा खारो होननानै फोथायो बेनिखायनो बे मोनसे हाबाखौबो जोंनाहाय बे बै बैसागुखौ खुंनाय जायो आरो। लोगोसेनो मानसि बैसागुआव जोंनाहाय मानसिफोरा मा खालामो जाग्रा-लोंग्रा मुवा बेसाद होनानै जोंना बा बाथौ गुदियाव गिबि आनान गसाइखौ गाब ग्रोनाय जायो बा आर'ज गाबग्रोनाय जायो जेरैहाय ब्रह्म धोरोमनि सुबुंफोराबो जोंना बुहुम सावस्रांनायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओमफाय बिनि उनावनो जोंना मा जायो ओ लोङै जायै जोंना खाहाम सिफुं फुं, जथा, सेरजा, गंगोन, जावख्रिं, थरखा बायदिजों जोंना बेफोरथ' जोंनि हारिनिनो जोंना आं दामग्रा दाम दामसु-दामजुफोरखा लोगोसे जों दामनाय मोसानाय जोंहा आंगो बर' हारिनिनो मेथाइफोर दंखायो जोंना गानग्रा जोंनि बर' हारिनि दख'ना गामसा बायदिफोरखौ जोंना गाननानै बर'फोरा गामि गामिफोरावहाय मोसानो रंजानो ज' ज' गासिबो गथ'-गथाय, बोराय-बुरै, सेंग्रा-सिख्ला गासैबो ओंखारलायो आरो ओमफाय बेबायदिनो जोंना सन-सैत्र संक्रान्तिनिफ्रायनो हमनानै बैसागनि स्नि सानहालागै जोबोर गाजा गोमजायै बे बैसागु फोरबोखौ बर'फोरा जोंना खु नाय जायो आरो। बेनिफ्राय बे बरफोरा बैसागुनि गिबि सानखौ सुबुंनि नैथि सानखौ सैमा थामथिखौ अमानि ब्रैथि सानखौ दाउमा दाउसानि हमनानै गासै हाथाय। खनसे बा सप्तासेलागै बे बैसागुखौ जों खुङो आरो। बिनिफ्राय बे जोंनियाथ जुनारजों लोबबा लानानै जानाय लोंनायजों लोबबा। मा लानानै लोगोसे मोसानाय सुबुंफोरनि बेफोरबायदि न न थांनानै। गुबुनफोरनोबो जाहोस्राङो गावसोरबो रंजायो। लोगोसे बिदिनो जोंना मोसानानै गामि गामि मोसानानै मोननाय जे रांफोरखौहाय। बेफोरखौ दोनथुमनानै जोंना